हेलौ औ। माहामदो नोंथां?
अ दं दे नोंथां जिरायनानै
अ ओंखाम जाबाय?
जाथवाखैनो नोंथां
दे ओ नोंथाङा सम होनो हागोन ना दसे?
अ हागोन दे नोंथां
औ आं माने मोनसे ओ आयदानि सायाव मोनसे ओ मा होनो इखौ ओ राय रायलायनो सा सा रायलायनो बा सावरायनो सा सानदों आरोना
अ दे नोंथां
बेनो जाबाय ओ बरफोरनि आंगोथाव एबा मुंदांखा जानाय लोंनायनि बागै
अ अ
औ जागायनोसै नामा नोंथां?
दे नोंथां जागाय दे
औ बर बरफोरनि होनोब्ला जोङो बिदिनो बरफोराव जोङो बांसिनानो ओंखाम जायो आरोना ओंखाम
जों बरफोरा बांसिन ओंखाम जायो
औ ओंखाम जायो आरो बरफोरनि होनोब्ला जोङो बांसिन नानो बिदिनो दाउ अमा बोरमा हांसो बिदि फिसिनाय जायो आरोना ओमफ्राय आरो औ ओमफ्राय जों बांसिनानो ओंखाम जों जोङो फ्राय बुस्थु जायो बा खारै ओंख्रि जायो संनानै ओमफ्राय आरो जों बांसिनानो बिदिनो जोंनि जिउखौ थांहोनो थाखाय जोङो खस्थ खालामनानै जोङो अमाफोर फियो। एबा दाउफोर फिसियो अमा औ बेफोरफोरखौ फिसिनाय जायो आरो ना ओमफाय जोङो होनो थाङोब्ला ओ ओंखामखौ बोरै सङो एबा ओंख्रिखौ ओं खारै ओंख्रिखौ बोरै सङो? बिनि बागै रायलायनि आरोना औ ओंखा जोङो मिथिखायो नोंथाङा माबादि संनाय जायो। ओंखामखौ जोङो फार्स्टआवनो माइनिफ्राय मोनो आरोना जोङो माइरं ओमफ्राय माइरंखौ जोङो बिदिनो सुना लायो सुना लानानै जोङो इदिनो खान्थाइ एबा ओ खान्था एबा इदिनो बांसिनानो आजि खालि ओ माबा बाहायो कुकार होननाय। बाहायो अ इयाव जोङो मायरंखौ होनानै बिदिनो दै होबाय दै होनानै। जों अराव होबाय। जाहाथे बियो मोजाङै गोदौ थों होननानै। आरो गोदोनानै जोङो इदिनो मोजां ओ जानायनि थाखाय जोङो अरखो फिसा होबाय आरोना।
औ औ।
औ बिदिनो ओंखाम बा-बानायनाय जायो आरो जाहाथे जोङो अनला खारै अनला खारैजों दाउ रायज्ला ओ संनायनि बागैबो रायज्लाय जागोन आरोना दा। अनला खारैखौ आरो दाउखौ बोरै संनाय जायो होनोब्ला जेरै- जोङो माइखो माइरंखौ जोङो सोमना दोनबाय सोमनानै जों बिदिनो। ओ माइ ओ माइरङा जाहाथे सोमनानै बोखांना दोनबाथाय मोजां जाथों गोरान जाथों होननानै जोङो दोनो आरोना ओमफाय आरो जोङो बिखौ ओ एसे फेस्रानानै रानथों होननानै दोनो आरो ओमफाय। जेब्ला इयो औ जेब्ला इयो राननानै जोङो दोनो आरो ना दोननानै जोङो जेब्ला रानानैखौ उवालाव देनो लांबा मोजाङै ओ
मोजाङै गेब्लेनानै मोजाङै
थों गिब्रेथों होननानै जोङो देयो देनानै जोङो इखौनो जोङो अनला संनाय जायो आरोना। अनलाखौ जोङो बिदिनो अ ला आरो दाउ संबा जोङो दाउखौ जोङो थावआव इदिनो फ्राय खालामना लानाय जायो आरो। लानानै जोङो बिदिनो अनला खौ दै गुदुङाव होनाय जायो। ओम्फाय बिदिनो जोङो अनखौ दै गुदुंआव होना होनाय जायो आरोना
औ औ
औ आमफाय बां ओ इदिनो जोङो अनलाखौ संनायावनो जोङो एसे खारैबो होफादेरनाय
औ खारै होफाबाय आरो खारै जाहाथे बे खारैजों बेजों मिक्स जा। माने गोथाव जानायनि आरोना थाब। औ।
उम। आरो जोङो बिदिनो मा होनो अनलाया गेब्लेथों होननानै जोङो दोनना खोबना दोनो आरोना गेजेर गेजेर आरो जोङो बेखौ ओ। माबानायबो जायो मा होनैखौ।
नायनो माने खोबनानैहाय। बोखारो माने नायो आरो बिदिनो। खारैफोरा नांगोन ना। ओइ संख्रिफोरा नांगोन ना। टेस्ट खालामनानै नायनाय जायोआरो।
जायो। इदिनो जोङो दसे सम थानानै जोङो। बेदरखौ होनाय जायो आरो ना।
औ औ।
उ बेदर होनानै बिदिनो मोनजासिम नेना थाबाय ने। जोङो दोनबाय दोननानै जेतिया इयो ओ अनला खारैया आरो गुसुबासो गोथाव जायो आरो।
औ औ अनला खारैयाथ जोंनि बरफोरनि मुंदांखा मोनसे ओं। ओंख्रि आरो‌
ओंख्रि ओं बरफोरनि इयो मोनसे। ओ आरो होननो थाङोब्ला जोङो साम आरो सबायनि बागैबो रायलाय ओ रायलायजा। जागोनआरोना जोंना दा सबायखो। बोरै मोनो एबा सबाइखौ बोरै सङो जों इखौ दा। रायलायनोसै आरोना। ओ नोंथाथ मिथिगौ जोङो साम खौ जेराव मेराव मोना बिदिनो दैमाफोरावसो मोनो। एबा। फिसिना दोननाय जायो इदिनो फख्रिफोराव। फिसिना दोननाय खौ जों। जोङो इदिनो। ओ मा होनो नागिरनानै। नै एबा दैमाफोराव जों नागिर। एरनानैखौ मोनो आरो ना। ओमफाय जितिया‌ इखौ बिजाल उनु फोर। खारनायनि थाखाय जों इखौ एसे संख्रियाव दैखौ रुनानै। होनाय जायो आरोना। जाहाते इनि बिजाला खारथों होननानै। ओमफ्राय इदिनो जोङो साम'खौ सोमनानै दोननानै ओ जितिया इयो मा होनो दाननाय जायो एबा ओ बिनि बाख्लाखो दिहुननाय जायो।
औ।
एबा जोङो सामनि खिथुखो एसे दाननाय जायो।
औ।
ओं बिदिनो उम सामखौ जोङो दानना लाबाय दानना लानानै इनि बाख्लाखो ब बख'बाय बहननानै जोङो आरो मोजाङै दैजों सुस्रागोन। नानै जोङो जाहाते इनि बिजिलफोरा आरो खारबाव। थों इदिनो नारें खारजिफोरजोंबो जोङो मोजाङै मो ओ हुना लाग्रोयो सुना लायो। जा इयाव मैला थाया। बास जोङो बाला बाला इदि मोनजाया आरोना।
औ।
ओं बिदिनो ओमफ्राय जोङो सबाय-सबाय होननो थाङोब्ला जोङो सबायखौथ जोङो बांसिनानो बायना जायो एबा फोयो आरोना नआव। उम इदि नो जोङो फासावनो जोङो ओ जागायनायाव जोङो दा सबायखौ जोङो उनना लाग्रोयो एबा देना लायो।
औ।
ओमफाय जोङो इखौनो सबबायखौ दै गुदुंङाव होनाय जायो आरोना दै गुदुं फुदुंनानै। सबाइखौ होनाय जायो आरो ना। जाहा टे इदिनो ओ दसे गोबाव थानानै जोङो ओ खारैखो होनाय जायो। आरो साम'खो जों मादि सङो इखोथ' ओ सबायखो जों बोरै ओ सामखौ जों बोरै सङो इखोथ' मिनथि यो नोंथाङा?
औ।
औ ओमफाय जाहाथे इदिनो साम' सबायाबो बिदिनो खारै होनानै संख्रि होनानै खोबना दोननाय जायो ओमफाय
औ
गोथाव जाथों होननानै दोननाय जायो आरो। उम बिदिनो मोनसे ओ सबाया इबो ओं बरनि मोनसे ओंथि जायाय जायो आरोना। ओ अमाफोरखोथ बांसिन ओ बर' बर' हारिया माने बर' मानसिफोर जायो आरोनो
अ बांसिन अमा जाग्रा
बर'फोरा बांसिनानो अमा बेदर जायो आरो जानो गोथावबो मोनो आरो
उम
औ जों बांसिन अमाखौ जानो थाङोब्ला जोङो फ्रायआवबो गोथाव मोनो फ्राय एवना जा जाबाबो गोथाव मोनो बा आलुजों होनानै बे जानो गोथाव मोनो आरो ना बांसिनानो अमाखो खौ जोङो ओ बांसिनानो जों अमाखौ बिदिनो मैथाजों जाबा गोथाव मोन मोनो
औ
बिथाङा जाफेरबायना
मैथाजोंबो गोथाव जायो बे गोथाव जाफेरबाय
औ ओम मैथाखौ जोङो
उम माने अमाखौहाय बुहुद बुस थु ओ अनेकथा जेनेबा बुहुदथा बेसादजों जाजायो आरो बिदिनो मैथायानो जा जिखुनु बुस्थु जेनेबा आलुआनो जा केरेलायानो जा बिजों जा जायो आरो
औ जोगोनार जोगोनारथ मिथिगोना नोंथां जोगोनारजोंबो जायो जोगोनाराबो गोथाव जायो इदिनो बिदिनो औ दाउफोरबो फिसिनो जोबोद मोजां जायो आरोना न'फोराव जाहाथे बेलेगाव बायना जाया आरो दानिया दाउनि दामाबो बिराद थांबाय आरोना।
औ
बिदिनो न'आव फिसिना जानायखौनो न'आव फिनायखौनो जों जायो आरो।
औ अ' जों न'नि नफोराव बर'फ्रा बर'फ्रा आरो न'आवनो फिसिखायोना बेफोर दाउ, हांसो, अमा। बोरमा बेफोरखौ
औ
औ
नोंगौ बर'फोरनि बिदिनो बांसिन ओ मोजांसिन ओंख्रि होनो थाङोब्ला अनला खारैयानो नङा होमबा?
औ औ।
औ
बर'फोरनि ओंख्रि आरो बेनो।
औ ओ नोंथांनि समाबो जाबाय जोंना।
औ औ दे नों थां।
औ